हेल'
ओं खोनादों नोंथां
अ दिनै आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय माने जोङो जोंनि उन्दै समनि बागै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां
नांगौ नोथां नांगौ ।
नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि उन्दै समखौ माबायदि नोंथाङा बारग' हरखो बेखौ नोंथाङा बुंलांनो हागोन ।
हागोन नोंथां दा जोङो उन्दै बैसोनिफ्राय बुङोबाथ' जोङो सिगाङो बिमा बि बिफायासो जोंखौ जोनोम होदों नालाय बिमा बिफाखौबो जोंनि आबै आबौमोना बिदिनो फेदेर फेदेरबोबाय आरो जोंखौ दा जोंनि आबै माइ आइ बाबामोनाजोंखौ उन्दैनिफ्राय बिदिनो गावनि जानायखौ दोनथ'नानैबाबो रागा जोंनायखौ दोनथ'नानैबाबो जोंखौन्दैनि फ्रायनो गाव गावनि आरो माबाफोरखौ दौनानै जोंखौ जेरैबायदि ओंखाम जानायनिफ्राय बिदिनो जि सुनायनिफ्राय आरो लेखा लि फरायनायनिफ्राय जोङो बिदिनो थाखोसेनिफ्राय हाबनानै जोङो थाखोसेयाव जोङो आरामै फरायनानै पास जाबाय आरो जोङो गेदेरनिफ्राय ज थाखोनै मोनलायबाय जोङो बिनिफ्राय जो मास्टारफोरजों फोर फोरोंजानानै मालाबा समाव रायजानांगौ मालाबा समाव बुजानांगौ बिदिनो अनेक बिदिनो देरै देरै जोङो फाइभ सिक्स मोनबाय जोंनो फाइभ सिक्सव देरनानै जोंखौ बिमा बिफाया बारा बे उन्दैफोरबायदि बेफोरबायदि जोंखौ बुङालासेनो जोङो गोसो गोसोआव लानानै जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौ गावनो थाइसे थाइनै गावनि आथिङाव गसंना थानो थाखाय मेथाइफोर जानो थाखाय जोङो आरामै जोङो बेखौ ओरैनो माबाफोर मोनसे एसे सोरबाफोर खामला मावग्राफोर गथ'फोर थायो सोरबा गावनि जानायनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय अनेक खामानि मावनांगौ गोनां जाहैयो जोंनि दा नै अथेबाथ सिगांनि बायदि जोङो नुनाय बहुद खस्ट मोनबाय जोङो देरै देरै देरलांनानै जोङो दा कम्पिउटार मुगा जाहैबाय कम्पिउटार मुगा जाहैनानै बिदिनो गोबां ए उन्दैनिफ्राय जोङो देरलांनानै माने बुहुद खामानिखौ मावनो हायो आरो बुंनो थाङोबाथ बहुत दङ नों नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे मिथिगौबा फोरमायना होदो दे नोंथां
आं जोंथ' जोंनि उन्दै समाव माने जों गोबां माने बेलासि समाव माने गेलेनायजोंनो हगार हरोमोन होननानै जों बुंनो हायो आरो दा जोङो उन्दै समाव स्कुलनिफ्राय स्कुलखौ म्ला गगोन बेखौ खौखौसो जोङो बेला मब्ला गोगलैगोन बेखौसो जों नेनानै थाखायायोमोन नङा होनब्ला नोंथां
औ
जोंनि उन्दै समाव माने बेला जै गनायनि माने बुबाय अब्ला गोसोआ जोबोद माने रंजाखांनाय मोनखायोमोन आरो बेनि उनाव जोङो खिथाबखौ माने बिजाबखौ लाना फैनानै जोङो न'आव दोनबाय ओंखामा माने अखाा मुखा माने थाबनो ज माबा डाइरेक्टनो थांखायोमोन आरो दानि बायदि माने उन्दै सम दानि बायदि माने फरायनाय मानाय माने बेफोरबायदि गैयामोन आरो गोदोनि समाव जोंनि समाव बेफोरबायदिनो जोङो ओंखारा जाबाय जों बहाबा बहाबा माने दाउबो गावनोबो थांगोन बहाबा जों मबा सिखारबो खालामनो थांगोन बेफोरबायदिनो गुबुननि माने हाग्राबारि हाग्राबारि नागिरनाय बहाबा मबा सेसा नागिरनाय एन्जर नागिरनाय नाय मबा फिथाइ साथाय जानाय मा एन्सर बासा गावनाय बेफोरबायदि गोबां माने उन्दै समाव बेफोर खामानिखौ मावबोदों आरो जों उन्दै समाव एन्जर जावनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावबोदों आरो उन्दै समाव लोगोसे जोङो गुबुननि बारियाव थांनानै माने सोरानिबा आनारस सोरानिबा माने खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदि नारें बेफोरबायदि खानानै गोबां जानायोमोन आरो गोबां जाय जाखांनानै बेनि उनाव बबबा माने दैमा बहाबा फुख्रिफोर थायोब्ला बेयाव माने जों थांनानै माने दैयाव ओरैबायदि सानस्रिनाय माबानाय जों गोबां गेलेयोमोन माने दैयाव
बेफोरबायदिनो जोङो माने उन्दै समखौ गोबां बिदिनो माने गेलेनायजोंनो हगार हरदोंमोन बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जोङो गियानखौबो जों हमनो मोनदोंमोन माने मिथिदोंमोन आरो सोलोंनानैबो लानो हादोंमोन दा जेरैबायदि जोङो सानस्रिनो नाय सानस्रिनायाथ' जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो जोबोद माने मोजां आरो माने बेखौ सोलोंना लानाया मोनसे सुबुंनि बिराद गोनांथि माने होननानै जों सानो आरो नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेबायदिनो जोंहा माने खायसे मानसिनि जिउआव गोनांथि जानाय माखासे सोलोंथाइखौ जोङो बेबायदिनो सोलोंनानै लानाय हादोमोन आरो दा बेबायदिनो नोंथाङा नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ माबा फोर बेफोरबायदि मावदोंमोनब्ला नोंथाङा फोरमायजागोन
आं जोंथ' मावनायाथ' बेफोरबायदि मावोमोन उन्दै समाव जेरै थाखोसे थाखोनैफोराव जोङो माबायाव स्कुलाव थांनो खिथाबा जोङो अबावबा बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो अबावबा सोरनिबा बारियाव खान्थालफोर मोनजागोन नामा थाइजौफोर मोनजागोन नामा सानै साथाम लोगो नांनानै जोङो स्कुलाव थाङालासिनो बेफोरखौ जोङो लोगोफोर सानै साथाम ज' नांनानै जोङो स्कुलाव थां लेखा सेखा लांफा नायनानै जोङो आरामै लेखाफोरखौ बबेबा लामायाव नङाबा जोङो साइखेल सिगांथ' साइखेलफोर खममोन नालाय आबै आबौनियाव जों थाङा लाबानो जोङो अबेबा गालांखुमानानै जोङो बिमा बिफाखौ रायजानो गिनानै जोङो साथाम साब्रैजों बिदिनो थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिखौ जोङो हाननानै बिदिनो मोनालायबासो स्कु स्कुल स्कुल गनाय टाइमबासो जोङो न'आव फैनानै आराम थाफैयोमोन आरो आरो ओमफ्राय बिमाफ्रा सोंबाथाय मा स्कुला एफा गोबाव जाबाय होनबाथाय सारमोनानो थाब हगाराखै जोंखौ होननानै थु गायोमोन आरो जोङो सिगां ओ ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो थाङै थाङै थांनानै सोरबा खिथा फैबाथाय आरो बाहाय माथो आमोखा नोङो ओरैबायदि स्कुलाव थाङाखैनो मायाखैनो होननानै जोंखौ माने बिमा बिफाफ्रा बुनो होसोनोसै नोंखौ दिनै ओंखाम जाहोया आं नोंखौ दिनै माबा जाहो मेथाइ जाहो आं होननानै जोंखौ बिमा बिफाया बिराद रायोमोन आरो दाथ' दा बायदिनि समावथ' दाथ' बेलेग मुगा जाफैबायनाय माने दाबायदियाव तु थावजेन सिक्सटिनाव जोङो बेफोरबायदि गथ'फोर बिदि स्कुलाव थाङैफोरखौ नुनो मोनैया एसे खम जाबाय आरो मानो होनोबा आजिखालिनि जुगाव जोङो गारि मथर जोबनो थांला मा थांला बिमा बिफायानो स्कुलाव थांनोबा जोङो स्कुलाव गारिफोरजों दोनहैयो लाबोयो थां थांनाय समाव थांसै आरामनो फरायहोनोसै फिसा है आथिखालनि माबायावथ' मास्टारफ्रा स्कुलाव बिदिनो गासिबो सयथा सातथा साबजेतखौ सोरबाबा लायो सोरबाबा लाया बिदिनो माने गोबावसिम लायो आरो आरो गबाथाय आरो लायो। फिनसैलाय बुंनो थाङोबाथ' सिगां समाव उन्दै समाव जा बेफोरबायदि जादों माने दा गोसोखांबा माने बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो दुु दुगैनाय होनो होनबाबो दुगैनाया बिदिनो ज'-ज' जोङो दै गिदिर देरबा एबा माबा जोङो बिदिनो दैया स्रि स्रि जाबाथाय जोङो बाहायनो बिराद गेलेनायखौ जों नुबोदों आरो जोंबो गेलेयोमोन गेलेनाया बेफोरबायदिखौ बिराद मोजां मोनो जोङो फख्रि फख्रिफ्रावबो जोङो दुगैनो सोरबाबा टाइगार जाम्प बारगोन होनो, सोरबाबा लं जाम्प, लं जाम्प बारगोन होनो सोरबाबा सानथ्रिनाय गेलेयो। सोरबाबा थब्ल'नाय गेलेयो माने अनेक दं आरो।
औ थब्ल'नानै माने
अ नांगौ नोंथां।
बे अन्थाइ अन्थाइ नागिरनाय
ओं
दा बेबायदिनो आरो नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना?
उम बिदिनो बहुद गेलेयोमोन आरो जोङो थब्ल'नानै सोरनिबा खर' दांबोनाय सुवा खेला ना मा होनो बेफोरबायदिखौ जोङो अनेक गेलेयोमोन आरो। गेले गेले बि बिदिनो माबाबाथाय एसे मोना जालायबाथाय बिदिनो थांसैलाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो माने समखौ बहुद बार ग' लांनो हादों आरो दा गेदेरखायसो जोङो जेबो माबाला गोसोखांबा मान जोंङो अनेक बुस्थुखौनो गोसोखांनानै बुंबाबो बुंख'नो हायैबादि बिदि मोनो आरो ना मा होनो नोंथां?
नोंगौ नोंगौ बेफोरबायदिनो जोंनि उन्दै समाव माने बेफोरबायदि गेलेनायाव मानायजोंनो माने जोबलांदों आरो दा बेबायदिनो बेलासे समाव बेफोरबायदि गोबां गेलेनानै ओमफाय मोनाबिलियाव माने उन्दुनो ओंखारबाय फरायनो हाला बेनिफ्राय न'आव माने रायजानोसै आरो बेफोरबायदि जोङो गोबां माने रायजानाय गोबां माने गोसोआव दङ आरो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि उन्दै समखौ माने हगार हरदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां नंगौ
थ' जाबाय
औ नोंगौ‌ नोंथां
औ उननि समाव माने जोङो रायलायबावसिगोन।
नंगौ नोंथां औ
दे गोजोन्थों।
हायो नोंथां दे।